हेल' नोंथां हेल' नोंथां खोनादोंना
खोनादों
औ बिदिब्ला नोंथां जोङो दिनै दायो सुबुं अनजिमा बांनायनि फारसे सावरायनिसै नामा माने माबोरै सुबुं अनजिमा बांनायखौ जोङो औ जोङो मा रोखोमै एबा मा राहा लायोब्ला सुबुं अनजिमा बांनायखौ जों खमायनो हागोन बिनि फारसे एसे सावरायनोसै न'
औ-औ-औ नोंथां दे
दे
सुबुं अनजिमा बांनायनि गुबै जाहोनानो जादों माने सुबुंफोरा गाव गावनि जा खामानि मावनांगौ माने बेखौ मावाखै जोंहा आसाम सरखार एबा मोनसेस सरखारान थि थिखानाय दङ' दि माने मोनसे न'खराव सानै एबा सासेनि अनगायै बारा गथ' खांनो मोना
औ नोंथां।
नाथाय बेफोरखौ जोंनि सुबुंफोरा माने मानिनानै एबा मानिनानै लाया आरोना गनायनानै लाया जि माने गथ' खासे खांनांगौ होमबा बेखौ मानिनानै लाया खांनै खांनांगौ। आ सानै खांनांगौ बेफोरखौ मानिनानै लाया
औ।
दा बुंनो थाङोब्ला नै जोंनि गेजेरावनो बहुद सुबुं जं जि मोनसे न'खरावनो एबा गंसे न'खरावनो साब्रै साबा गथ' खांनाय दं।
औ नोंथां।
औ दा बिसोर गथ'फोरानोथ' सानसे समाव देरहैनानै जेब्ला बिसोरनो हा नांगौ जागोन आलादा हा नांगौ जागोन नङा होमबा नोंथां रायजो खुंनो थाखाय
औ नोंथां थारैनो सैथो।
जेब्ला बेयो रायजो खुंनो थाखाय थियारि जागोन जिदाइन बोसोर बैसोनि उनाव एबा नैजिसे बोसोर बैसो उनाव थायाबा थामजि बोसोर उनावहा बिथाङा बा जाय सुबुङा गथ'मोनदि थ' देरहैगोन ना मोनसे लाइमोनखौ बारनानै हिनजाव लानाय सम जागोन अब्ला इनो थाख थाइमा आलादा मोनसे हा एबा न' नांगौ जागोन नंगौना नङा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ थारैनो सैथो जोंङा सुबुं अनजिमा बांनाया गोबां बारा जाबाय दिनैनि बे मुगायाव
औ नंगौ नोंथां।
औ।
बे सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोंहा मा फारफ्रोमथिंबो आबगवान थिनि जा माखासे हमना ला अक्सिजेन का -डाइ अक्साइड बेफोर गासैबो माने अक्सिजेना जोंहा खमायलांगासिनो दङ' सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो आरो कार्बन -डाइ अक्साइडनि बिबाङा बांगासिनो बेनि थाखायनो मा नो दिनैनि जा दिन सोलिबाय थादो बेफोराव मा गोबां गोहोम खोख्लैगासिनो दं आरो नोंथां। जायनि जाहोनाव अखा मोजां हायाखै आरो सान्दुंनि दुंनाय एबा दुंनायनि जा बिदुं बियो गोबां बांगासिनो दङ सानफा एफा बेखायनो बे सुबुं अनजिमा बांनायखौ जोंनो होबथानांगोन आरोना नोंथां। सुबुं अजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंहा मा माखासे माइ आबाद मावनाय हाफोरा बिसोर मा जोबोर खम जालांदो सानफा एफा बेनि थाखायनो मा माइ आबाद मावनाय माइ आबाद मावनो थाखाय जा आबाद थिलि दंमोन बेबो खमायलांदों। बेनि थाखाय थाखाय मा जाखिनि आबाद मावदों एबा जाखिनि आबाद मावनानै फैसा रां एबा मा माइ गथायनो हादों। बेफोरनिफ्राय एबा बेफोरनि माइनि बेसेना मा जोबोर गोबां बांगासिनो दङ। नांगौनि बारा बांगासिनो दङ जाय धोनि बेयो धोनियैनो जालांबाय थादों। जाय गोरिब बियो मा गोरिबैनो दुखियासिन जालांदों आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
ओम। बेखायनो सुबुं अनजिमा बांनायखौ खमायनांगौ। आरो नोंथांनि बायदिब्ला सुबुं अनजिमाखौ माबोरै बांनायखौ खमायनो हागोन। बेखौ नोंथाङा मोनथियो नामा इसे माने मा राहा लाबा मोजां जागोन बेनि फारसे नोंथाङा एसे मिनथिबा खोनजानो खोन्थानो हागोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां। आंबो मा होनो जि आंबो जि गोसोआव जि सानदों बेखौनो एसे फोरमायथिना होनोसै नोंथांनो।
औ नंगौ नोंथां दे।
जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोना मोनसे जाहोनावबो जायो जेब्ला न'खराव आरोना। बिसि बा फिसाया आरो। फिसा हौवा हास्थायनानै हास्थायनानै जेनेबा फिसा हौवा मोनियाव सासेयाव मोनाखै सानैयाव मोनाखै साथाम साब्रै बिदियावबो माने बे सुबुंजिमा बांनायनि जाहोना जालाङो आरो।
औ नंगौ नोंथांनि
जोंहा जोलैनि थाखाय थाखाय बा इयुननि थाखाय जोंहा नेरसोन गालांनो फिसा हौवा हास्थायनाय थायो नङा होमबा बर' माबानि बर'नि न'खर न'खरफ्रामबो।
औ नंगौ नोंथां औ।
औ नोंथां दा बेफोरखौ नायोब्ला माने सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानांगौनि जाहोना न'खरफ्राव माने गाव गाव एसे साननो हनायनाय रोंनांगोन आरो फिउसारखौ नायहरनांगोन जेन फिसाफोरखौ सासे सानैनि बारा खाङोबा मा जागोन दा बे गोबांद्राय फिसा खांनायनि जाहोनाव जोंहा माखासे जोंनि बुहुमनिनो गोबां खहा खालामदों नङा होनबा जेरैबायदि नोंथाङा दहाय बुंलांबाय। जेरै जोंहा थाग्रा जायगानि आंखाल जायो। थाग्रा जायगानि आंखालाव जोंहा गोबां हाग्रा बंग्राफोरखौ दानफायनानै बा हादान सिफायनानै थाहैयो नंगौदा नोंथां। थारमाने बेफोरखौ नायोब्ला जोंहा आसाम आसाम सरखारारनि नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै एसे सोलियोब्ला मोजां आरो जों बयनिबो मोजां जोंनि नोंनि मोजां लानो बयनिबो मोजां नङा होनबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां औ।
औ नोंथां औ दा जोंहा गो बांद्राय फिसा खांनायनि जाहोनाव जोंहा बेखाराबो बांद्राय जालांबाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां औ बेखारा बांगासिनो दङ सानफा एफा
जायनि जाहोनाव जोंहा दिनै गोबां सुबुंफ्रानो सरखारि साख्रि नागिरो दिनैनि दिनाव नाथाय एक्स सज' एक्स' जननि गेजेराव बेयाव मोनगोन मा साबा थिग बेबायदिनि जाहोनाव जोंहा बेखारनि अनजिमाया गोबां बारा जालांदों आरो जोंहा बे माने माखासे फरायनाय गथ'फोरा बा फरायसाफोरा माने जायफोरबायदि एसे मावै मावा दाङालासिनो जायफोरा फरायनायावल' गोसो होयो माने बैफोरबायाददि सुबुंफ्रा मा होनो सरकारनि साख्रि बाख्रि मोनबाय बाबा इयुनाव बा फिउसाराव माने बेखार जाहै थारो आरो बिसोरो आबाद मावनो रोङा औ बेफोरबायदि जाहैयो आरो दा आंनि बुंनाया बेखिनियानोसै नोंथां
अ आरो सुबुंजिमा बांनायखौ लानानै सरकारा गोबां राहा लागासिनो दङ न नोंथां
औ औ नोंथां
औ माने सानैनि अन दा माने बारा गथ खाङोब्ला गथआ मा सा ख्रि मोना होननाय बेफोरबायदि बायदिसिना माने खोथा खोनानो मोनदों आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादोना खोनायाखै बेफोर खोथाखौ।
खोनादों नोंथां खोनानायालाय आंबो एसे निउसफोरावबो
औ नोंथाङा माने औ
औ
होनदे नोंथां
निउसफ्राबो गोबां नुदोंना बे सुबुं अनजिमा बांनायफोरखौ थानांगौ औ नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा जा बुंदोंमोन दि माने सुबुं अनजिमा बांनायखाय माने बेखारनि अनजिमाया बांदों औ नोंगौ नोंथां बेफोर बे गावबागाव माने गावबा गावनि बेफोर मोनसे माबामोन आरो ना माने साननांगौनि खोथा माने सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो मानसिनि अनजिमा बांनाय लोगो लोगो बायदिसिना फारफ्रोमथिंफ्रायबो मानो जोंहा गावनिनो मोनसे माबा दङ आरो ना आरो जेंना दङ दि माने बेफोरखौ मावोब्ला जागोन बिखौ नोंथां मोनसे खोथाखौ बुंबावदोंमोन दि माने बे थ नागिर नागिरै माने मा साथाम साब्रैसो नागिरलांबाय थायो होननानै गथ खांबाय थायो होननानै बेयो नोंगौ जोंनि समाजाव ओमफाय गोबां समाजावनो नुनो मोन्दोंदि माने फिसा हिनजावसा गथ जरम जानाय लोगो लोगो जोंनि हिनजावसा नाङा जोंखो जो बोरायबा बुरिबा जोंखौ हौवासाया गथ'आसो नायगोन होननानै हौवासाखौथ' नायागिरबाय थानाय जायो। बेखौ नुनो मोनदों। बुंनो थाङोब्ला माने हौवासा हिनजावसा कम्पेयार खालामनाङामोन आरोना
औ नोंथां औ नोंथां।
औ हौवासायानो जा हिनजावसायानो जा दानियावथ खमान जाबायना नंगौना नङा नोंथां औ बेखायनो माने हौवा हिनजाव बासियालासेनो जा सासे सानै एबा खोब बारा सानै खांनाया मोजां दे सानैनि बारा खांब्ला जोंनिनो खहा जायो नोंथां।
औ
बेखायनो सुबुं अनजिमा खमाय सुबुं अनजिमाखौ जा जेसो हायो खमायनो नाजानाया जोंनि सायाव नोंथां
औ औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां
नोंनि बायदिब्ला सुबुं अनजिमा बांनाया सानफा एफा बांदोंना एसे खमायदों बायदि
आंनि मोनदांनायावथ एखेयानो खोमा एसे खमायदों खोमा आन्दासाव औ।
नोंथां जोंनि थिंबो बहुथखम जाबाय माने। माने आग गोजाम बोसोरफोराव एबा गोजान गोजान दिनफोराव जा। माने साबा सयजोन साब्रै जाखिनि गथ' खाङोमोन दा बेखिनिखौ नुनो मोनला आरो ना नोंथां। दा जोंनिथिं नुनो मोनोब्ला बारायानो साथाम सानै बिदि नोंथां।
औ नोंथां जोंहा
औ
नैरोजा मायथाइनिफ्राय जोंहा एसे सुबुं अनजिमानि एसे- खमायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो माने सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथाबोनायखौ एसे मानिबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो औ।
नोंथां बिदिब्ला समा जाबाय माथो ना।
औ औ नोंथां औ औ, दे दे दे।